नोंथां खोनाबायना नोंथां नोंथां
खोनाबायना
औ नोंथां खोनाबाय ।
औ
औ दे जोहा दिनै ओ सानसेनि नों मा मा खालामना थानो मोजां मोनो बिनि बागै सावरायसै ना मा होनो नोंथां उम औ गिबियावनो आं था ओ सानजु माबायदि थानानै मोजां मोनो बिनि बागै आं नोंनो फोरमायना होग्रोनोसै । ना मा होनो नोंथां खोना बायना नोंथां नोंथां खोनायाखै नामा नोंथां नोंथां औ नोंथां खोनायासै नोंनिखौ आंनि मा नआव औ नोंथां दासो खोनानो मोनबाय नै ।
औ दे दे दे दे नों सानसेयाव मा मा खालामना थानो मोजां मोनो फुंनिफ्राय लानानै ओ
ओ गिबियावनो आङो फुंबिलिनि बा रिंगायाव सिखारो नोंथां । खोनाबायदा बा रिंगायाव सिखारनानै आङो गावनि मोखां खौ साफा खालामनानै आरो आंनि हाथाइनि मैलाफोर खौ साफा खालामनानै आङो दै दै गेलाससे लोंनानै आङो फुंबिलियाव ओ बिदिनो थाबायो, खारो एक्सारसाइस खालामनो मोजां मोनो ।
औ
खालामखांनायनि उनाव फैनानै आङो बिदिनो एसे ओ नै घन्टासो आङो एक्से ओ इदिनो बेरायनानै फुंबिलियाव लामा लामा बेरायनानै फैनानै आङो ओ जेब्ला दुगैखां दुगैखांनानै आङो टेबोलाव जिरायनानै गावनि दसे फरायना नांगौखिनिखौ आङो फरायो ।
औ
औ बेजों लोगोसे आङो बेखौ फरायखांनायनि उनाव दसे फरायखांनायनि उनाव आङो जामुं जायो फुंबिलिनि
औ
बिजों रेजेंगा जाखांनायनि उनाव आङो आरोबाव दसे माखासे आंनि आद्रा थानायफोरखौ आङो फरायनानै जेब्ला आंनि फरायसालिमानि समखिनिया जायोब्ला आङो फरायसालिनि थाखाय थियारि जानानै आङो ओ फरायसालिमायाव थाङो नोंथां फरायसालिमायाव आङो थांनानै ओ बिदिनो फोरोंगिरिफोरजों मोजां संजोबलायनाय खालामहैयो ओ बिदिनो थाखो ख खथायाव आङो आयदानि सोमोन्दै सावरायहैयो ओ फोरोंगिरिफोरजों बेनि उनाव आं गोबां बिदिनो मोनथाम मोनब्रै आयदानि सायाव सोलोंनानै फैनानै आङो बेखौ ओ जेब्ला फरायसालिमानि समा ओ फैनायनि सम जायो अब्ला न'आव फैनानै आङो गिबियावनो दुगैखां लोबस्रां आङो ओ सानजौफुनि जानायखौ जायो नोंथां ओ जाखांनायनि उनाव आङो ओ दसे सम जिरायनानै दुगैखां सां जाबाय बिनि उनाव दसे सम जिरनानै आङो दसे बिजाबफोरखौ सल'मा बिदिनो खन्थाइ बिदिनो सोरनिबा जिउ जारिमिन बेफोरखौ आङो मोजाङै मोजां ओ दसे सम ओरैनो जेब्ला बेलासिनि आंनि बे आ एक्सारसाइस खालामनि सम जा ओ जाजासिम आङो ओरैनो ओ दसे सम फरायनानै आङो दसे उनाव आङो ओ फोथाराव फोथाराव आङो ओ बिदिनो लोगोफोरजों जोलुर गेलेहैयो बिदिनो खारहैयो आरो बिनि उनाव आङो खारनानै मेंनानै फैनानै आङो दुगैनानै आरो आङो बेलासिनि बिदिनो मोजां जाग्रा बेसादफोर आङो जायो बिनि उनाव आङो जाखांनानै फैनानै ओ उनाव बिदिनो दुगै सां लोबस्रां आरामनो दसे बिमा बिफाफोरजों सावरायलायखांनायनि उनाव आङो दसे गावनि ओ सम बायदियै आङो फरायनांगौखौ फरायो आयदाफोरनि सोमोन्दै बुजिना लायो माखासे से आंनि फरायसालिमायाव सोलोंनानै फैनाय आरो माखासे ओ बिजाबफोरनि सोमोन्दै आङो गोथौयै दसे सम फरायखांनो फरायो आरो माखासे बुजिफोरखौ आङो लोगोफोरजोंबो ओ सुंजोबलायहरो
आरो आरो बुजिथाराबा लोगोफ्राराबो आं फोरोंगिरिफोरजोंबो सुंजोबलायहरो बिनिआव आङो बिनि उनाव आङो फैखांनाय उनाव दसे जेब्ला बिमा आरो बि--बिमा आरो बिमाफ्रा जेब्ला मोनानि जानायखौ लाहार -फाहार खालामो अब्ला लिंहरो। अबोला आङो मोननानै जानायखौ जानानै लायो। बिनि उनाव आङो,,, जाखांनानै दसे सम जिरायनानै,, दसे बिदिनो जामबुं सालायो जामबुंखौ बाहायो। ओ जानबुंखौ बाहायनानै दसे सम बाहायखांनायनि उनाव आङो जेब्ला,,, आरो दसे सम उन्दुनायनि सिगां दसे सम,, बिजाबफोर नायबावगोन बिजाब नायखांनायनि उनाव आङो,, ओ दसे,, दसे बिदिनो आरो जामबुं सालायबावनानै बाहायनानै आङो आरो उन्दुसिगोन उन्दुखांनायनि उनाव आंङो,, आङो बिदिनो,,, उन्दुयै -उन्दुयै आरो फुंबिलियाव सिखारलायबाय नोंथां आरो बेखिनियावनो आंनि माबाया बिदिनो,, बिदिनो आङो गेलोनाबो मोजों मोनो रंजानोबो मोजां मोनो,,, लोगोफोरजों थानानैबो सावरायलायनो मोजां मोनो दसे -दसे बिदिनो आरो,, जिउआव रंजानोबो मोजां मोनो मोसानो -दामनो बिदिनो,, खारनाय -बारनाय, गेलेनाय -फरायनाय मोसानाय- मुसुरनाय गासैखौबो आङो मोजां मोनो नोंथां आरो नोंथाङाबो गावनि,,, जिउनि मा- मा खालामनो मोजां मोनो नोंथाङाखौ फोरमायदोदे
औ आंबो नों बुंनाय बायदिनो फुङाव सिखारो आंबो,, फुङाव सिखारनानै मोखां सुबाय मोखां सुनानै,, दसे थानानै आ आंबो फुंनि,, गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो,,, माखासे आ, उननि साख्रि- बाख्रिफ्राव मोनहैनो थाखाय,,
औ!
गावनि देहाखौ फ्रात -फ्रित खालामनानै लायो ।बेनि थाखाय खारो आरो फुङाव,, खारखांनानै फैनानै,, बिदिनो ओ नै घन्टासो खारो,, खारखांनानै फैनानै ओ दुगैफैफिननानै,, फरायसालियाव थांबाय ओंखाम जाखांनानै फरायसालियाव,, थांनानै फरायसालि गरबा,, आंबो बिदिनो बेलासि समाव फोथाराव खारहैफिनबावो आरो खारखांनानै फैनानै बेलासि समाव दसे आंबो बिदिनो ओरैनो थानाय समाव खन्थाइ बा सुंद' सल, ' सल'माफोर फरायनो मोजां मोनो।
औ
बे समाव फरायखांनानै आरो बेलासि,, मोनाबिलि समाव दुगैखांनानै,, ओ दसे आंबो बिदिनो न'खरनि मानसिफोरजों बा ओ बिदिनो रायलायबाय रायज्लायखांनायनि ओ ओ माने, लेखा फरायफिनबाय आरो औ बिजाब नायफिनबाय औ आयदानि सायाव नायफिनबाय आरो नाय फिनानै सानफ्रामबो बिदिनो जायो आरो ओमफ्राय माब्लाबा -माब्लाबा, एखमब्ला- एखमबा होनब्ला बिदिनो
हागुन थां,,
औ! औ! ओमफ्राय आंनाबो बिदिनो दे नों माबा,, मिथिबावोबोला बुंदो,,,
औ नोंथाङा ओरैनोथ' खन्था एरि मोजां मोनो नोंथां नोंथांङा खन्थाइ फरायनो मोजां मोनो सल'मा फरायनो मोजां मोनो बिदिनो सु ओ सुंद' सल' फरायनायनानै मोजां मोनो नोंथां बिदिनो माखासे खन्थाइफोरखौ गोसोआव दं नामा नोंथां इदिनो मोजां मोनलायनाय खन्थाइ एबा रमान्टिक खन्थाइ नोंथां मोनसिया औ नोंथां मोनसे बिनि बागै बबे खन्थाइखौ मा खन खन्थाइनि मुंखौ एसे फोरमायनो होदों नोंथां
औ आं गोसोआव दंनाय खन्थाइया जाबाय मोनाबिलि खन्थाइ औ।
उम।
आ मोनाबिलि खन्थाइया रमान्टिक खन्थाइ
ओ इसान मोसाहारिनिमोन नामा?
जानो नों थां?
औ बे खन्थाइया जाहैबाय माने मोजां मोनलायनाय रमान्टिकजों बुंफबनाय आरो ओ जेब्ला ओ बेलासि समजों बेलासि समखौ रुजुदों ओ सासे सिख्लाजों
औ औ -औ नोंथाङा ओरैनो माबायदि रोखोमनि खन्थाइ एबा सल'माफोरखौ फरायनो मोजां मोनो जेरै जेरै दुखुनि दङ' मोजां मोनलायनायनि दं न'खरनि दं रंजानायनि दं ओरैनो माबायदिखौ नोंथाङा साबसिन मोनो
ओ आंथ' दुखुनिखौ ओ साबसि
ओ दुखुजों बुंफबनाय आरो न'खर संसार जानायाव ओ माबायदि? न'खर संसार खुंलाङो बेफोरखौ ओ दुखु -सुखुजों बुंफबनाय बेबायदि फावथाइ बा खन्थाइफोरखौ मोजां मोनो आरो।
नोंथाङाथ' लिमारिक खन्थाइखौ मिथिगोनना मिनथिया?
ओ लिमारिक खन्थाइखौ आं बारा मिथिया। नों मोद आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां एसे आं मोनथिनायखिनिखौ जोंनाथ' खन्थाइनि माबायाव बाहागोआव जेरै लिमारिक खन्थाइयाबोथ' मोनसे बाहागो जेरै माखासेयाव थाबाय ओ मोजां मोनलायनाय खन्थाइ रंजानाय खन्थाइ दुखुनि खन्थाइ आरो लिमारिक खन्थाइ लिमारिक खन्थाइ होनना बुङोबा जोंहा जेरै इसोर आन गसाइफोरनि नाम लानानै सुजुनाय खन्थाइफोरखौनो जों मोनथियो आरोखि जेरैबाव इसोर फोरनि सान्थौआ बेरखाङो मिथिंगानि सान्थौ जेरै आफा इसोर आनान गसाइख आंनि सान्थौफोर बे खन्थाइयाव बेरखाङो आरोखि बेखौनो लि रिमा लिमालिक खन्थाइ होननानै जों मोनथियो आरोखि।
औ।
उम। आरो बे मोजां मोनलायनाय खन्थाइ जेरै रमान्टिक खन्थाइ एरै मोजां मोननायनि सायाव जाबाय आरो दुखुनि खन्थाइ जेरै दुखुनि जाबाय आरो हादोर सिबिनाय खन्थाइफ्रावबो दंना नोंथां नोंथाङा बेफोरखौ फरायनो मोजां मोनोना मोना?
मोनो मोनो मोजां मोनो।
होमबा नोंथाङाबो बिदिनो ओ गावनि जिउआव बिदिनो रंजानाय गेलेनाय मोसानाय आरो दामनाय देनाय जेरै बिजाब फरायनाय, खारनाय बेफोरखौबो मोजां मोनो ना नोंथाङाबो?
मोजां मोनो मोजां मोनो।
औ।
जिउआव बेफोरबायदि ओ थाथायफोरखौ लांफाबासो ओ जिउआ माने गोजोन खुसि थानो हालाङो। आरो गोसोखौ रंजाखांनाय मोनो नङाब्ला हारसिं हारसिं हारसिं थायोब्ला - हारसिं हारसिं थायोब्ला गोजोननाय मोन गोजोननायखौ मोनजोबा।
नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां दानि लाइमोनफ्राथ' गोबां निसा बेसादफोरजों ओ गोदोनानै थायो ओंखायनो जों नोंथां बेबायदि जानाङा नों नोंथां, नोंथाङाबो जेरै आंबाददिनो जिउआव गेलेनाय ओ फरायनायफोरजों मोजां मोनो नोंबो बिदिनो मोजां मोनो जे जोंनि थाखाय बेयो जोबोर बाख्नायथाव बिदिनो जों माखासे दानि थिन लाइमोनफोर बायदिल' जानो नाङा नोंथां, ना मा होनो नोंथां उम
जों बिसोरखौ मोजाङै बुजायनानै लाबोनो हानो
औ औ बेबो जोंनि मोनसे खामानि जाबाय नोंथां, औ जों समाजखौबो फोसाबनांगोन नोंथां उम औ औ उम बेजोंनो लोगोसे जों गावनि जिउखौबो औ औ गावनि जिउखौबो दैदेनलांनांगोन जों नोंथां उम
औ
बेनिखायनो जोंनि हुदाया दा जोबोर मोजां नोंथां जों, नोंनि हुदायावबो मोजां ओं आं बाख्नायो नोंथां । उम उम गुबुनफोरबायदि निसा बेसादफोरजों गब'नानै थानाङा फरायनायफ्राव आरो गाव गावनि गावनि न' न'खरखौ सामलायनो हानायनि गोहो बोलो थानांगोन नोंथां बिमा बिफाखौ मान सनमान होनो हानाय गोहो फोराबो नोंथांनाव थानांगोन, ना मा होनो नोंथां? उम
औ औ